हेलौ हेलौ नोंथां हालौ नोंथां
खोनादों ना?
खोनादो ना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां खोनादोंना? ओ नोंथांनिखौ नै दासो अह नों थां नै मोनसे नोंथांजों एसे मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो कल खालामनाय जादोमोन नोंथां।
आतसा आतसा आतसा
नोंथाङा
मोजाङानो दे नोंथाङा मा सावरायनो सानदोंमोन आंजों एसे सावरायनो हागोन आरो
औ हागोन नोंथां नोंथाङा दा मा खा
औ आंथ' ओरैनोसो नै गसंलाबायनानै ओरैनो थाबायथिंलाबायनानै दङ ओरैनो नोंथांलाय माथो खालामदों
आंबो दङ नै नोंथां जिरायनानै ओरैनो
औ औ
औ दा नोंथां फुंनि जामुं जानायफोरा जाखांबाय ए फुंनि जामुं जानायफोरा जाखांनाय नों था मा होनदा नोंथां
औ जाखांनाय बाय औ
अ जाखांबाय होनबा नोंथां ना?
औ जाखांबाय औ
औ दा होबा नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव ला ओ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै कल खालाम जादोंमोन नोंथांनिसिम
औ नोंथां नोंथाङा सावरायनो लानाय आयदाया मामोन?
औ दा बे आयदाया जाहैबाय जोंहा जों सुबुं माहारिनो बा सुबुंफोरनो जोङो दंफां लाइफां बा बिफां लाइफाङा मानि गोनां आरो बिफां लाइफांखौ जों सुबुं फोरा मानि थाखाय गायनांगौ दा बैफोरनि बा गैनो जोङो माने एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो। नोंथाङा दा बैफोरनि बागैनो दंफाङा जोंनि थाखाय मानो गोनां थि दङ बा मानो जोङो दंफां लाइफांफोरखौ आबदा लानांगौ बा गायनांगौ बैफोरनि सायाव फंनैसो बा गुवारै एसे सावरायनानै होनाय नोंथां।
अ नोंथाङाथ' जोबोद मोजां आयदाखौ लानानैनो आंजों सावरायनो सानदों आरो ना आं जोबोद गोजोननाय मोनदों ओ बिदिब्ला नोंथां आं फंनैसो जे आंनि ओ जानाखि रोंगौथि बा जा मोनदांथि बेजोंहाय आङो फंनैसोखौ एसे बुंनो सानबाय आरोना नोंथां।
औ औ।
ओ नोंथाङा ओरैनोथ' जोङो बिफां लाइफां होनोब्ला जोंनि थांनानै थानायनि मोनसे खुन्थिया बियो नङा होमब्ला? मानोना जोंगो बिफां लाइफां बा बा जोंनि जिउआव जोङो हां लानाय बार बै जे अक्सिजेन जोङो जायखौ लायो बियोखौहाय जोङो जोंनो बिफां लाइफाङानो जगायनानै होयो आरो। दिबिखायनो जोंनो गुबैयै बिफां लाइफाङानो गोनांसिनथार सुबुं माहारिनि थाखाय बयनिफ्राय गोनांसिन माबायानो जाबाय बिफां लाइफां नङा होमबा? बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो जोंनो गोदान जानाय बै अक्सिजेन बेखौ जोङो रावनिफ्रायबो मोनखाया अनलि जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायल मोननाय जायो आरो।
औ।
बेखायनो बिफां लाइफाङा जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव जोबोद गोनांथार। बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ ओ दादफायनि सोलाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गोबां गायनो नांगौ मानोना जों बिफां लाइफां गैयाब्लानो जोङो अक्सिजेन लानायाव गोबां खहा मा जायो हेंथा जायो। बेनिखायनो जोङो अक्सिजेननि थाखायनो जोङो गिबियाव दंफांफोरखौ गायग्रोनो जखागौ।
ओम ओम।
बेनि उनाव जोङो बिफां लाइफांफोरखौ ओ बिफां लाइफांफ्रा जुदि गैया ब्ला दिनै जोङो बुहुमावहाय गोबां गरमजों बा बिदुंजों जोङो बुगि गोनां जायो जायखौ होदो जोङो ग्लबेल वार्मिं होदो इंराजियाव। जायखौ जोङो बर' बुहुम नां दुंखावनाय होननानै बुङो जेरै जुदि जोङो बे बिफां लाइफांफोरा खम जालाङोब्ला बा बिफां लाइफांफोर गैयाब्ला जोंनि बुहुमनि दुंखावराय थासारिया जागासिनो दं आरो जायखौ जोङो सहायनो हानाय दङ आरो।
ओम।
बेखायनो जोंनो दंफाङा जोबोद गोनांथार।
औ।
ओ नोंथांनो आङो दंफांनि गोनांथिखौ खोथानाय जाबाय नोंथाङा माबाफोर मिथिबावनो लुबैबावदों ना?
मिथिबावनायाथ नोंथां सोंनाय बायदियैनो नोंथाङाबो फिननाय होबाय दा बिदिनो जेनबा ओ मिथिंगायारि सम फद जोंहा मिथिंगायारि समनि बुंनो थाङोब्ला गोबां मिथिंगायारि समावनाव हाबसोनानै दङ। जायनि गेजेराव बिफां लाइफाङा गोग्लैबोयो दा बै बिफां लाइफां बिथाङा गोदो गोदायनिफ्राय जेनबा जोंनि सुबुंफोरनि जिउ राहा खुंनायाव माबायदि मदद होबोदों बैफोर फोरखौबो नोंथाङा एसे उम फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन ओ जोङो ओरैनोथ' बिफां लाइफां होनोब्ला बिफां लाइफाङानो जोंनो गोनांथिखा नालाय आं एसे दहाय बुंखांखाबाय दा जोङो सुबुं माहारियाबो बांसिन सुबुं माहारिफ्रानो गोदोनि समावथ' जोङो बिफां लाइफां फाननायनि गेजेरजों गावनि जिउ राहा लामाखौ जों दाना लायोमोन नङा होमबा माने जेनेबा गोदोनि सबावथ' साख्रि बाख्रि गैया नालाय मानसिफ्रा जोंनि सुबुं माहारिफ्रा हाग्रायाव थांनानै बिफां लाइफां दानहैयोमोन बा दाननानै लाबोनानै जोङो बेफोरखौ फानफैयोमोन गोबां गिदिर गिदिर बिफांफोरखौ दादों दानफायनानै फानोमोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा जोङो बेबायदिनो आथिखालावथ' जोङो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे बिफां लाइफांफोरा गोबां जोबस्रांलांबाय मान दा जोङो सुबुं माहारि बांनायजों लोगोसे ओ बिसनो थानो थाखाय जायगा नांगौ बागोनाव जायगानि थाखायनो जोङो अबेबा हाग्रा बारियाव थानाय बिफां लाइफांफोरखौ दानफायस्रांनानै न'खर खुंनो न'खर खुंनो लाबाय बा बेवहाय गिदिर गिदिर न' लुब जाहोना दिनै बिफां लाइफांफ्राबो होनजायो खम जालांबाय आरोना दा बे खम जानायनि थाखायनो जों दा बिदुङाबो एसे बांलांबाय थाबाय ओनसोलावहाय जाहरायाव जोङो माखासे बिदुंफोरखौनो जोङो सहायनो हाया जालाय लायो। बेबायदि थासारिया जोंनियाव जायो आरो। ओमफ्रायथ' ओरैनो जों बिफां-लाइफां बिफांजों जोङो बिदि बिफां लाइफांनिफ्राय जों सायाबो मोनो गोजोन बार मोनो बिदि सिगाङाव जों जिरायनानै गोजोननाय मोनदों आरोना जों बिदुंनि बाग गुदुंनि समावहाय।
औ औ।
औ जोंहा गुबै मुलाम्फाया बेनो बिफां-लाइफां बेनि अनगायैबो जोङो गोदोनि सुबुंफ्राथ' बिफां लाइफांखौ फाननानै बिदिनो बन महरै बाहायो नानैबो जायोमोन आरोखि। ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जे बि बिफां लाइफाङा जोंनि सुबुं माहारियाव गोनांथि दङ।
औ हागोन नोंथां।
औ।
औ दा जोंहा औ औ फोरमायगोन नोंथां। दा जोंहा मिथिंगायारि सम्फदनि गेजेराव जोंहा ओरैनोथ' जों ओ मोनथिखागौ सुबुं माहारिजों मिथिंगायारि सम्फदआ माबायदि सोमोन्दो दङ। ओ बिदिनो जोंहा मि मिथिंगायारि सम्दनि सिङाव जोंहा बिफां लाइफाङा गोग्लै फायो। दा जेराव बिफां लाइफांआ गो गोदो गोदायनिफ्रायनो सुबुंफ्रा जे ओ जेब्लानिफ्राय दङ अब्लानिफ्रायनो गोबां मदद होबोगासिनो दङ आरो दाबो होगासिनो दङ। दा जों बुंनो थाङो ब्ला बिफां लाइफां गैयाब्ला सुबुं माहारिनि जिउआबो गैया होना बिदि बुंनो हायो ना नोंथां?
औ दङ नोंथां।
औ दा जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय हगारनाय अक्सिजेनखौ लानानैनो जों सुबुं माहारिफोरा सुबुंफोरा माने हां लानानै थांनानै थागासिनो दं आरो।
औ औ।
औ दा जोंहा थांना थानायनि हां लानानैल' मानसिया थांनानै थानो हाया। ओ जोंहा बुंनो थाङोबा जोंनो आदारना आदारनि गोनांथि जायो। जाय गोदोनि समाव जोंहा बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां फिथाइ सामथायाइ मोनोमोन आरो नोंथां। दा गोदोनि समाव जोंहा ओ एखेबारे गोदोथारनि समावहाय आरो नोंथां। जोङो जामुं जा नानै ओ जेन'बा दानि बायदि जे जोंहा दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद माइ बेफोरखौ गोदोनि समाव गैयामोन। दा बै समाव जोंङो ओ जेन'बा सुबुंफोरा गावखौ फोथांना लाखिनो थाखायथ' जामुंनि गोनांथि जायो।
औ नंगौ
बे जामुंखौ बहा मोननो जोंहा बिफां लाइफांनिफ्रायनो माखासे फिथाइ सामथाय फोर मोनोमोन। दा बै फिथाइ सामथाइफोरखौ जा नानैनो गोदो गोदायनि समनि सुबुंफोरा ओ बा गावसोरनि जिउखौ लाखिनानै ओ थादोंमोन। गावनि जिउखौ माने खुंदोंमोन आरो दा बिदिनो गोदोनिफ्रायथ' दासि माव गोबां सोलायबोबाय। ओ दानि जुग गाव जोंहा ओ माइनि आबाद मावनानै जामुं जानाय जायो। दा गि दा बि बिदिबो थेवब्लाबो जोंहा जोंनि समाजाव सुबुं माहारिया बांनायलाय जोंङा सुबुं माहारि बांनायनि उनावहाय थाग्रा खुलि नांगौ जायो जोंहा सुबुं माहारि इसिबां बाङो इसेबां थाग्रा खुलिनांगौ जायो जायनि जाउनाव जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ गोबां खहा खालामनाय जादों दानफायनाय जादों
औ
बिनि खार'नाव जोंहा ओ मा होनो ओ जों जोंनि बे जेन'बा सोलिफुबाय थानाय समाजाव जोङो गोबां गरमबो जादों आरो गोदोनिफ्राय जेन'बा जेसेबां गोदो सोमखोर मिथिंगाजों बुंफबनायमोन दा बेफोरखौ जोङो नुनो थांलिया आरो बांद्राय खमायलांनो हमगासिनो बिदिनो आरो नोंथां
औ औ नोंगौ
दा बेबायदिनो बेल' नङा जेन'बा जोंहा ओ न'खर संसार दानायावहाय रांखावरिनि आंखाल जायो बैफोर रांखावरिखौ जोंङो दंफां लाइफां बा बिफां लाइफां गायनानै बिफां लाइफां खौ बिफां लाइफांनिफ्राय थखथा बाथाम बाख्ला बायदि मोनो। दा बैफोरखौ फाननानैबो थाइसे थाइनै रां आरजिनो हायो दा बै फोरजोंबो न'खर सालायबोनायखौ जों नुबोदों आरो जों खामानि मावनानै माबेबा सम ओ माब्लाबा समाव जों खामानि मावनानै गरमो गोलोमो अब्ला जोङो थान्दा जायगायाव थिनो लुुबैयो होमबा जोंखौ बिफां बिफाङाल'सो जोंनो गुसु थान्दा ओ बार सायख्लुम होयो आरो दा बैफोराव ओ जों नाहरोबा गोबां मददखौ नुबोदों आरो दासिम जोंहा बेल' नङा बिफां लाइफां गायनानै बिफांनिफाय माखासे फिथाइफोर मोननो हायो आरो दा बैफोर फिथाइफोरखौ जों बाजाराव फाननानै रां रू फाबो आरजिनो हायो आरो बेबायदिनो सलिबोनाय जोङो नुगासिनो आरो बिफां लाइफाङा जों सुबुं माहारिया जेब्लासिम थागोन अब्लासिम जों ओ जोंखौ ओ हेफाजाब होबाय थागोनखौ जों आसा खालामो आरो बा बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय गोनांथि आं आसा खालामो आरो नोंथां दा नोंथां जोंहा समाबो जाबाय
औ औ नंगौ नोंथां
औ नोंथांजों जोंहा बिफां लाइफांनि सायाव स सावरायलायनो मोननानै नोंथांनिसिम आंनिफ्राय गोजोननाय
ए आंबो गोजोन्नाय मोनबाय दे नोंथांजों सावरायफानो
औ जागोन नोंथां दे
औ दे